खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों ओं
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
ओ आं ओरैनो दंथायो।
अ नोंथांनि खबरा माबोरै दासान्दि?
अ मोजांथ' दे।
अ नोंथांजों आङो मोनसे टपिक लानानै ओ फैदोमोन सावरायनो होननानै।
ओं ओं ओं सावराय जागोन दे।
औ टपिकआनो जाहैबाय ओ बर'नि हाबानि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ दे बुंजागोन दे।
ओ बर'नि बर'नि हाबा बुङोबाथ' माने ओ जायगा लाना जायगा गोबां गोबां जेनबा ओ मा होनो बेखौ ओ ओ गोबां गोबां रोखोमनि बानायो आर ना जेनेबा गावबा गाव स्टाइलाव बानायो आरोना नोंथां जेनेबा नियमफोरा मा बायदि नियम खामनांगौ बेफोरो जागा लाना जागा बेलेग गुबुन गुबुन जायो।
बेफोरखौ अ बानायो आरो ओं दे बुं
औ
औ
नोंथांमोननि नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा इदि हाबाफोरखौ माबोरै होयो बानायो?
अ जोंनियावथ' जोंनि गामियावथ' हाबाफोरा ओरैनो जोङो बांसिनानो जोंनिया आहुथिजों बानायनाय जायो आरोना हाबाखौ माने जोंनियाव ओ आजिखालिथ' मानिबांसिनानो लाबोखानाय जायो आरो खायसे खम जाहैबाय बियो माने हिनजाव गोदानखौ लायनो थांनाय बियो जोबोद खमसै आरो ना आथिखालाव
औ
बेनिफ्राय आजिखालि हिनजाव गोदानफोरा थाबैखायिआनो सोरबा लाबोखायो सोरबा फैखायो बेबायदिसै आरै ना।
जेनेबा आङो लाबोखानायखौनो ओ एसे फोरमायनोसै लाबोखानाया जोंनि गामिफोराव जोङो माबायदिहाय जुलि होयो जोंनि गेदेरफोरा जेनेबा
जेनेबा जोंना हिनजाव गोदानखौ लाबोखानाया जाहैबाय बिनिफ्राय लाबोनानै दोनफैखानानै बेखौ बेलेग एक्सट्रा एक्सट्रा रुमाव बेबायाददिहाय दोननाय जायो आरो ना हिन्जाव गोदानखौ सोरजोंबा लोगो बा बेबायदि ओ हौवा गोदाननि बिनानाव बा बिब' बिसोरजों दोनफानाय जायो आरो ना बेनि फ्राय जोङो माने हाबाखौ माने ओरैबायदि बेहायो गामियाव खुंनाय जायोखि जोंना मानि जों आहुथि आहाथिजों आहुथिदि मन्थ्र रायनानै बेबायदि हाबाखौ बानायनाय जायो आरो ना खुंनानै होनाय जाय। माने आहु थि बुंनो थाङोब्ला जोङोहाय बे आवाथायाव नांगौ जानाय बेसादफोरारा जोंनिया जाहैबाय मस्ला किसमिस नारेंखल बेबायदिनो गोबां फि फिथाइ सामथाय होनानै जेनेबा गोखैफोरखौ बेबायदि होआ आरो ना। बेबायदि ओ आवाथिनि जि जि ओ नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ लानानै जगार खालामनाय जायो बेनिफ्राय बना मेन जाहैबाय बनखौबि बायदि जाप जाबनानै मोजांहाय जाबनानै नखर नखर खथा खथा बिदि जाबनानै ओमफ्राय सोरगिदिं मानसिफोरा जिरायनानै ओ साइदाव मानसिफोरा हौवा गोदान हिनजाव गोदान जों जिरायफायो बेनिफ्राय ओ मि कला आरो बैराथि होनो हिनजाव गोदानजों थाफाग्राखौ हौवा गोदानजों थाफाग्राया जाहैबाय मि थिखला बेबायदि होनानै फजनानै दोननानै बेनिफ्रायो हिनजाव गोदाननिफ्राय नखरनिफ्राय बिदा बा बिबथै बेफोरबायदि बा बिमाय जानाय बिदि सोमोन्दो नखरनि गेदेर फैनानै बेबायदिहाय फैनानै जेनेबा जोंनि पुरहितआ
औ।
रायथिनानै होनाय जायो माने बेबायदिनो फंनैसो बाथ्रा जेनेबा साखि लाहोनानै गावनि बिनानावखौ गथायनानै हौवा गोदाननो होनाय बेफोरबायदि मोनसे ओ राव बुङो आरो ना। जेनेबा आरो सान अखाफोर खौ साखि लानानै आंनि बिनानावखौ गथायनाय जाबाय बा बेफोरबायदि होनानै बेनिफ्राय उनावहाय खुलुमलायनायजों लोगोसे मान बावलायनानै बेनिफ्रायो ओ अरखौ फोजोंनाय जायो जयगखौ बेनिफ्राय जयगआव जेसेबां खिनि ओ बुंनांगौ मन्थ्रफोर दङ रायसांनांगौ दङ बेफोरखौ गुरै दा बुंनानै बेनिफ्रायो ओ आवथिनि जि जिखिनि मुवा बेसाद जगार खालामदोंमोन बेफोरखौ अराव सामुसजों होनाय जायो। बेनिफ्रायो बेनि गेजेराव बिनिफ्राय दसे बिदिहाय ओ ओ मन्थफोरखौ होनखांनानै ओ सन्दुर फोथा फलायनाय जायो आरो माला सोलायनाय जायो जोंनिया। बेबायदि जानानै थायो दसे आरो लास्ट टाइमाव आरो बेबायदिनो मन्थ्र फंनस थाबावो आरो जोंनि आवथिफोरा। बेबायदि थानानै ओमफ्राय उनावहाय जोबखांनानै खनथामसो हिनजाव गोदानखौ फिदिंनाय जायो बेनिफ्रायनो नोमा नआव सोनाय जायो बेनिफ्राय सो खांनानै ओ फुरुहिदा ओरैबायदि माने हिजाव गोदान हौवा गोदानखौ बुजायो आरो ना माने बि सोरो गोदान जिउ जासिगोन नखर गोदान संसार दासिगोन माने बेफोरनि बागै माबायदिहाय जानांगौ हौवाखौ हिनजावखौ जों माबायदिहाय अनलायनानै संसार खौ जालां नांगौ नखरनि गेदेरखौ जोङो माबायदिहाय मान सनमान होनांगौ गामिजों माबायदि गोरोबनानै थानांगौ बे फोरनि अनेक फासे बाथ्रा साव बुजायनाय जायो आरो ना।
औ।
बेनिफ्रायो बेनिफाय सा मेथाइफोर जानाय जायो बेनिफ्रायो लास थायेमाव आरो ओंखाम ओंखामफोर ओंखाम दै बेदर बेबायदि जानाय जायो। बे बेसिमानो जोंनिया नोंसिनिखौ एसे फोरमायथिनजागोन नोंथाङा।
ओ आङो जेनेबा ओ हरनाय जेनेबा फिसाजो हर नाय बिदिखौ एसे बुंनोसै।
औ।
ओ जों ओ फिसाजो हरना लाबाथाय जेनबा ओ फार्स्टआवनो जेनेबा हिन्जाव गोदान जागोनखौ ओ थुखैनो थाखाय ओ जों दै दै सावनो थाङो। दै लायनो थाङो ओ दैमा दैमा बिलोफोरनिफ्राय लायनानै लायो।
उ
उ बेहाय दै ओ दै सावनो थाखाय ओ थिंल्खिं थिंख्लिं फिसा फिसा बेखौ लानानै फैयो आरो ना आरो काहानि जुदु काहानि जुदु बेखौ मोनसे लायो आरो ओ सान्द्रि गंसे बेहाय ओ जेनेबा गय जरा फाथ थै जरा होनानै धुप फुना साथि बिदि लगायो आर ना नोंथां।
ओम ओम।
बिदिनो ओमफाय जेनेबा लामा लामा बिदिनो बराय बराय थाङो। दैखौ लायनो जेन आरो दैखौ जेनेबा गोजानाव लायनोबाथाय जेनबा गारिफोराव गारिफोरजों थाङो बेट्रि गारि बेफोरजों गाखोनानै थाङो आरो खाथिबाथ' थाबाय थाबायनो थाङो खायसे खायसे जेनेबा हानायफोरा आरो बिदिनो ओ बें पार्टि बा ओ जेनेबा खाम पार बिदि लानानै थाङो आरो ना नोंथांखौ जोबोर रंजा बाजायै थाङो आरो लाना दैखौ ओ जायबा जायागायाव दै दै सावनो ओ दै सावनानै लायगोन बे जागायाव जेनेबा ओ खाथि खालाफोराव जेनेबा हाखर हाला थायोबाथाय बेहाय गय जरा फाथै जरा होनानै जेनेबा खुलुम खुलुम थाङो आरो ना नोंथां
ओ
बिदिनो ओ आरो जाय जायगायाव दै लागोन ओ बे जगायाव बे जायगायावबो थांनानै मोनहैनाय लोगो लोगोनो ओ गय जरा फाथै जरा होनानै जेनेबा फिसा थाइसे होनानै ओ खुलुमग्रोना लायो आरोना नोंथां
ओ नोंगौ
ओ आरो बिदिनो ओ दैखौ दैखौ खावनायनि सिगां ओ सुरिजों जेनेबा बिदिनो खनब्रै जेनेबा क्रस टाइपनि बिदिहाय माने हानानै लायो आर ना दैखौ जेनेबा दै सादोन स बिदि आरो दाननानै लायो
औ
आरो बिखौ दानखांनानै माने ओमफफ्राय खनसेनो जेनेबा थिंख्लिं जुदुआव बेखौ सोमनानै खनसेनो दैखौ खावनानै लाना फैखायो आरोना नोंथां
अ नंगौ
ओ बिदिनो दैखौ लानानै फैनानै आरो जेनेबा ओ हाबा लोगोगोआव मोनफैनाय लोगो लोगोनो ओ मनन्दाब बानायनाय थायोना बे मनडाबाव ओ दैखौ दोनफैयो साइडआव मडाबनि साइडआव माने दैफोरखौ दोनफैयो आरो ना नोंथां
औ औ
आरो ओमफाय थुखैनाय ओ थुखैनाय टाइम जाबाथाय नाथाय बिदिनो दै ओ थालिर बिफां गायना दोनो साइदआव माने थालिर बिफां गायना दोननायाव जागायाव माने दैफोरखौ उनाव लांजोब्बाय लांना दोनहैखांजोब्बाय ओमफ्राय खायसेया ओ खायसे बिदिनो ओ आर'ज गाबो आर ना नोंथां जेनेबा थुखैनाय टाइमाव आर'ज गाबो बिदिनो ओमफफ्राय आरज गाबनानै थुखैबाय थुखैखांनानै आरो जेनबा खैना गोदान जागोनखौ खैना गोदानखौ लाबोनानै मन्दाबाव फज'फैयो
ओम
औ फजन बिमाय बिमायबा इदि बिनाम बिमानै इदि बामनानै लानानै फैयो
उम
ओमफाय फजनानो मन गाबाव फजनानै ओमफाय बेहायबो आर'ज गाबनाय जायो आरो जेनेबा आर'ज गाबग्राफोरा आर'ज बिदिनो आर'ज गाबो आर'ज गाबखांनानै ओ खोना गोदानखौ जेनबा न'आव सोफिननाय जायो जेनेबा देलायनाय मानाय बिदि देलायहैयो ओमफाय
उम
ओ बिदिनो हौवा लागोनिफाय जेनबा बैराथिफोर फैयो
उम
बिसोरखौ बिसा आरो गय उनु खावनानै जेनेबा मानसिफोरनो जेनेबा गामिनि मानसिफोरनो गय उनु राननानै होयो खायसे आरो साहफोरबो राननानै होयो
उम
ओ बिदिनो गाजा गोमजायै ओ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो ना नोंथां
उम उम
खायसे खाय औ खायसे खायसेफोरा ओरैनो जेनबा हाथारिफोरा ओह लाबनाय लाबनाय लागोनिखो बुंनि जेनबा जों जायबा खैना लाबगोन बेयो खायसे खायसे हाथारिफोरा आरो जेनबा ओरैनो बेफोरबायदि हाबा गोदोर खामालासिनो जेनबा हाथासुनि हाथासुनि होनना दोनो आरो ना
उम उम
इदिनो ओ हाथासुनियाव खायसे खायसेया ओह ओ दाउ जरासे होनानै जेनबा हाथारो नामा इदि खोनादों आरो ना आं नोंथां फेराखै बिदि हाथ थासुनिखौ बिदि दाउ दाउ होनानै हाथारो होननाय खोनानो मोन्दों
औ
बेहाय दाउ हाथारखांनानैसो माने हाबाखौ होयोनो आरोना नोंथां
औ
इदिनो मन्दाबाव ओ खैना गोदान आरो बर गोदानखौ फज'नानै बिदिनो सिन्दुर फोथा फोनो बेहायबो पुरहिदा गोबां बाथ्रा जेनबा रायस खनो रायसननानै होयो
औ
बेहायबो आरो खैनालागोनि बिदा बा बिमाय बिब ओ हाबा होनो थांनाय जायो आरो ना बिदि हाथासुनिबाबो हानाया थाङो हायिया थाङा
उम
उम बिदा बिदाफोर बिदि बिमायफोर गैयाबा आरो जेनबा ओ बर' बरलागोनिनो जेनबा बरलागोनि गामिनिनो सोरखौबा माने बिदा बिदा हमनानै बिदा लिंना होनानै ओ इदिनो हाबा खामना होयो आरो ना नोंथां
औ नोंगौ औ
जोंनि जोंनि एरियाव माने इफोरबायदि सलिनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना आं नोंथां
ओ नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सानदो नामा नोंथाङा आरो जेनेबा हाबानि बागै मायाबाफोर बुंबावनो सानदों नामा बुंदों
आंहाथ' बुंनांगौ गैया आं नोंथांनिफ्रायनो मिथिनो लुगैयो दानि हाबा आरो गोदोनि हाबायाव मा फाराग दंमोन एसे बुंथिजागोन नोंथाङा
अ दानि हाबा बुङोबाथ' आरो जेनेबा डेक'रेसनफोरखौ बादायलायनाय बायदिसो जायो दानियाबाजन ब देलायनाय मानाय बेफोर सब जेनेबा बादायलायनाय बायदिसै नोङो पन्सास हाजार बा एक लाखनि नोङो देकरेसन खालामगोनबा आङो दुइ लाखनि ख खालामना खोनन्थिगोन ओरैबायदि टाइपनिसो जायो गोदोनि दिनावथ' आरो जेनेबा इदिनो थालिर बिलाइ थालिर बिलाइदोंसो जेनेबा देक'रेसन आरो जेनेबा निउस पेपार दङना बेफोरजोंसो जेनेबा औ ने दडेक'रेसन खालामनाय नुनो मोनदों आरो ना
औ नोंगौ
खन्थाफोर गायनायाबो जेनेबा थालिर बिफांखौसो गायोमोन थालिर बिफाङाव आरो जेनेबा निउस पेपारफोरखौ फानोमोन
औ
ओमफ्राय आरो सायला फोराबो जेनेबा थालिर बिलाइनि बेफोरखौसो होनाय नुनो मोनोमोन आरो ना गोदोनि दिनाव दानि दिनावथ' आरो जेनेबा जोबोर जोबोर जेनेबा दाम गोसानि जेनेबा आर कपुरफोर होयो जेनेबा समायना समायना लाइटिं बिदिनो आर्टिफिसियेल फ्लावार बिदिफोर होनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नं
उम
नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा
औ नोंथां नोंथांनि नोंथांनिफ्राय हाबानि बागै मिथिना मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंनिसिमबो गोजोन्थों
औ दे नोंथां